हेल'
खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ जोंना बर' समाजनि दख'ना आरो आर'नाइनि सायावनो एसे सावरायनोसै आरो ना?
औ जायो दे
दाथ' जों नोंनाथ' आरो बर' बिजोङावनो फरायखानाय नङा होमबा?
औ बर' बिजोंजोंनो फरायनाय।
दख'नानि सायाव मिथिनो नुबोदों माने दख'ना होनोबा जेनेबा माबायदि माखौबो बुङो जेनेबा? ता
ओ दख'नायाथ' ब' ओ- बर' आइजोफोरा गानो जायखौ।
औ मा मा रोखोमनि दङ?
दख'नाया बिदनबो दङ। ओम बिनि उनाव बांसिन दख'ना बिदनखौनो गाननाय नुयो आं।
दख'ना बिदनखौ जोंना बिदि हाबाफोराव गाननाय दखनाफोरखौ मा दख ख'ना होननानै बुङो?
ओ बेखौथ' दख'ना थावसि बुङो दख'ना ओ जायखौ हिन्जाव गोदाना गानो ना?
औ ।
नाथाय आथिखालावथ' बेखौ बांसिनै बाहायनायनो जाया ।
उम उम ।
दख'ना थावसिखौ । आथिखालावथ' गोबां द'ख ख'नाबो ओंखार ओ बिबार ब्रेन्डनिफ्रायबो गोबां बेबादिनो बायदिसिना ब्रेन्डनिफ्राय ओंखारनाय जाबाय आरो दख'नाफोरा जोबोद ।
माने मालाब मालाबा ससियेल मिडियाआव नुयो आरो बिबार दख'ना बिबार ब्रेन्ड होननाय ओमफ्राय सोरबा मिथिंगा उम मुसाहारि ना मा होनो बेनिबो बिदि दख'नानि दखान खुलिनाय नुदों आरो माने बेवहाय गोबां रोखोमनि दख खना नुदों माने मोजां मोजां फानसोयो होनना बिदि खोनायो आरो नंगोना नङाथाय?
ख'ना गोबां दङ' नाथाय आं बांद्राय दख'ना गाननाय जायाना न'आवबो ।
उम एनो दख'नायालाय जोंनि बर' समाजनि हारिनि मोनसे सिनायथि नालाय । माने बेखौ मोन थिनाया जोंनि थाखाय मोजां आरो सोरबा हरथातनो सोंना होनोबो हागौ नङा होमबा?
औ बेथ' नोंगौ ।
ओमफ्राय दख'नाखौ जेनेबा बेनि सायाव आगर आगरथ' गोबां रोखोमनि आगर दङ' खोमा ना?
औ ।
मा मा आगरफोरखौ मोननो थाङो ओरैनो?
ओरैनोथ' फारौ मेगन गोदो बेबायदि एरोमोन । आरो दिनो हाजो आगरबो एरोमोन । दिंखिया गर ।
उम ।
दाउथु आगर ।
उम।
बेबायादि गोबां आगर एरोमोन आरो बेबादिनो आरो गोबां गोदो माने दख'ना जियानो जा माने जि दायोमोनब्लाबो गोदो मिथिंगानिफ्रायनो गाबफोरखौ दिहुनोमोन आरो ।
उम ।
बायदिसिना दंफांनि रोदा बा खान्थाल बे खान्थाल बाहायोमोन ना खान्थाल । खान्थाल मादाबफोरनि फ्रायनो गोबां ओ गाबफोरखो दिहुनोमोन आरो ।
बेनिफ्राय आरो
ओम बेनि बानायनो थाखाय गोबां खुन्दुं नांगौ जायोना आथिखालावथ' आथिखालावथ' गोबां ओ दुखान निफ्रायनो लायो। गोदोथ' सिगां बर' आइजो फोरा न'आवनो गावनि दान गाननाय जोमनाय फोरखौ ओ बानायनानै दानानै लायोमोन नाथाय आथिखालावथ' गोबां ओ खम दो बेसेनावनो मोनो नालाय। बिनिखायनो बांसिनै दखाननिलफ्रायनो गलानि फ्रायनो बायनानै गानो आरो।
गोदो गोदो जोंनि आबै आबौ मोन मोननि समाव आबै मोनहाथ' आं बिसोरखौ बांसिन लाथा एम्फौ फिसिनानै लाथा एम्फौ निफ्राय बे मोननाय जिथु मा होनना बुङो बेखौ?
बुजियाखै?
लाथा एम्फौ लाथा एम्फौ फिसिनानै लाथा एम्फौनिफ्राय मोननाय खुन्दुंखौ मा होनो मोनलाय बेनिफ्राय माने थावख्रि लुयै लुयै औ थावख्रि लुयै लुयै माने बेजोंनो बायदिसिना आखाइजों हेबनानै बिदिनो बानायोमोन आरो। ओमफ्राय गोदो नुदों बिदिनो हिसान दानाय मा दानाय खिन्थु दानि दिनाव बिदि दानाय नुलाखौनो होनजायो। जोंहा न'आवबो आब'आ दायोमोन आमफ्राय आब' दायोमोन जेब्ला हाबा जायाखैमोन अब्ला दायोमोन आमफ्राय दा बिदि दाग्रा होनायानो गैला हाबा जानाय निफ्राय न'आव आइयाबो बि दानो सोलाबला आरो खामानि मावनाय मानायावनो बिदिनो सम थाङो दाना माने
औ औ।
दा
दाथ' नुवानो बांसिनै बर' जोंनि गामियाव बोसो गोदो सिगां बांसिनै आ दख'ना बा आरननाय बा जियानो जा जानायमोन आरोना। दा आथिखालाव नुनो मोनला बांसिनानो।
जोंनि मानसिफ्रा बेफोरखौ दानानै फाननानै फैसा खामायनो हायो आरो रोंबाथाय माने दा एसे एट्रेकथिप लाइन आव फैदोंमोन द'खना होनबाथाय बर'फ्रा नुब्ला गाननो लुबैयो माने। गुबुन फोरा आरोना ओमफ्राय मोजां नाङो होनना बुङो आरो। किन्तु आखायजों दानाय दख'नाखौ गोबां सिन मोजां नाङो बायदि आरो। एसे खालारफुल जायो। मोजां माने बिदि नुयो आरो। ओमफ्राय बेनि जिनि जिथु बा कुवालिटि बेबो मोजां जायो आरो आखाइजों दानाया। बिदि होनना सानो किन्तु बेफोरखौ दाग्रा दा एसे खम जालां गासिनो आरो बारा दानाय नुबांला आरो आगोल जिबायदि नख'र नख'र दायोमोन आमफ्राय दा नायनो थांबा माने साल बिदि दाग्रा कुन्टा फोरखौ माने नुनेनो थांला। लोगोसे फोन जानाय बिदि जालां जोबबाय आरो जोंहाबो न'आव दङ बे गुन जाजोब लांबाय माने रावबो दांला नालाय। ओमफ्राय नोंसिथिंजाय बिफोरबायदि दाना दङ नामा सोरबाफोर थाग्रा?
औ दासिमबो दायो जांहा बे आयं दङ सासे। बे दायो आरो जों आइहाबो दायोमोन। गोदो नाथाय दायो दालाया आरो
बेफोरखौ खुन्दुं सोंनाय बा बायदिसिना समाव आरो मेगनफोराबो एसे गारां जानांगौ जायो नालाय। दाथ' आरो बैसो जालांनायजों मेगनफ्रा एसे माबा जालांबाय बेखायनो माखु खायनाय मानायफोराव एसे
औ औ
दा जायो आरो
औ
दा बेजों लोगोसे दानाथ' दख'नाजों लोगोसे जोंना आर'नायाबो बिराद माने बयजोंबो मोजां मोनजानाय बिदि जालांबाय आरो। गोदो गोदो जोंनि मा सिफ्राल'सो आर'नाइखौ लायोमोन दस्रा फोरखौ लानाय नुवामोन आरो दा नाथ खौ माने बिदि स्काप होनबाथाय बयबो माने बहा मोनगोन मागोन बि बिदि सोङो आरो बायनो होननानै नागिरबाय थायो आरो ओमफ्राय दा आर'नायाबो गोबां रोखोमनि दङ खोमा खायसे आर'नाइखौथ' एसे उम ल' कुवालिटि कुवालिटि बिदि नुयो आरो मोजां कुवालिटिनिबो दङ। दा बेफोराव एरनाय हागरफोराबो आलदा आलदा थाबाव दां
अ बिदिनो बांसिन हाजो आगर दिंखिया आगर बायदिखौनो एरनाय नुयो आरो।
औ औ बे मोनसे जे एसे हाइ कुवालिटि एसे दुलुर दुलुर बायदि मोनसे आर आगर नुयोना बेखौ आगरखौ मा होननानै बुङोथाय माने आं मोनथिया आरो
आंबो आर'नाइ इनिखौखौ मोजाङै आगरखौ नायस'नाखै माने।
ओ माने बे एसे दुलुर जायो आरो सान बिबार बायदि जायो आरो आरो एसे आ-आर'नाइनि आगरा बिखौ माने गावदां माने एसे मोजां नु यो आरो से गिदिर गिदिर जों माने आरो एसे ल' कुवालिति आगरफोरखौ ए गोब बा बिदि नुयो आरो
औ
दा बेनि गेजेराव आर'नाइ होननानै बुंबा आं बांसिनके गोसोम गाबनि आर'नाइखौ बिराद मोजां मोनो आरो दा एसे फेमास
अ एसे ट्रेनबो सोलिदोंमोन ना एबार
सोरबा सोरबा बेखौ लानानै
दिन्थिहैदों आरो दा दाखालि बावैसो बोनसि ब्रह्म ना मा होनोमोन माने बेयो एसे बेखौ लानानै फेसनाव ओंखार दों आरो जेनेबा बेखौ श' खालामगोन होननानै बे माबाखौ प्रडाक्टखौ प्रमट खालामदों
अ अ
बेग आर'नाइखौ ओमफ्राय जों मानसिफोरा बेखौ बेफोरखौ दानानै फानोब्ला गोबां माने मुलाम्फा जागोन आरो नाथाय जोंनिफ्रा गोबाङानो गोसो होआखै जायनि थाखाय जोंनि बर' जाथ थिनि अनगायै गुबुन जाथिया माने बेफोरखौ दागासिनो आरो बानायगासिनो ओमफ्राय डाइरेक्ट रेडिमेड टाइपनि मोननाय बिदिबो जालांदों खोमा एसे मिसिङाव
औ औ आथिखालावथ' बे बांसिन सोलियो रेडिमेदा
उम दा बेफोरबायदि सोलिबाय थायोब्ला होमबाना मान गुबुनफोरा बांसिन बाय मुलाम्फाजों माने जोंनिफ्राय लाबाय थागोन आरो जोंनि मानसि सिफ्रा लानो रोंनाय नङा आरो बे मुलाम्फाफोरफोर द
औ बेथ' नंगौ
जोङो बेफोरजों लोगोसे जों दख'ना आरो आर'नाइजों बेफोरजोंल' जों बाहायनो हाया बेजों लोगोसे जों गस्ला बायदिसिनाबो दि हुनो हायो बे जिजोंनो आरो मोनसे कालारनि जुदि बानायोबा थाय जों दख'नायाथ' एसे गुबुन गुबुन गाबनि जायो खिन्थु जों मोनसेल' कालारनि जों दख'ना दायोब्ला बेखौ मोनसे कानि हिसाबै बा दिहुननानै जों गस्ला बायनो हागोन बा दस्रा जि बानाय बाहाय बानायनो हागोन आरो जायफोरखौ जों सरासस्रा गानबाय थायो नाथाय बेफोर खौ जोंनिफ्रा दासिमबो बानायाखै बानायब्ला एसे साबसिन जायो मान ना जों गावखौ प्राउड फिल खालामना लानो हागोन आरो बेफोरखौ बानायनानै जों जुदि दिहुननो हायोब्ला बा मोजां मोनजायोबा गुबुनजों नङा होमबा?
औ नंगौ ।
उम
आथिखालावथ' गोबां बानायो जेनेबा कट दङ आथिखालाव गथ' फिसाफोरनि थाखायबो रेडिमेड कट बानायोना
औ रेडिमेद दख'नाबो बानायनाय ।
रेडिमेद दख'नाबो बानायो । गथ'फोरनि थाखाय । आरो गामसाबो बानायनायखौ नुयो ।
औ दु डिडिमेट दख'ना बानायोबाथाय एसे हि मोजां जायोमोन दस्राफ्रा गाननो गोसोबा डाइरेक्ट फिक्स गाननो हागोन आरो जेनेबा ।
औ बे नंगौ ।
उसुबिदा जाया लासिनो ।
औ
थ बेबायदि खौ सोरबा बुंगोन आरो माने डाइरेक्ट रेडिमेदा मोजां जायासै मायासै बेफोरबायदि होननायबो बुंग्रा थायो आरो ।
औ थायो ।
ओमफाय बेफोरबायदि दख'नाखौ दा नोंसोरनि गामिफ्राव फानो नामा सोरबाफोर?
रेडिमेडखौथ' जोंनि रंगियाव फाननाय नुयो उन उन्दै गथ'फोरनि रेडिमेद दख'ना आरो गामसा । हा बेेनि उनाव जे आर'नाइजों बे दख'ना कानिजोंनो बानायोना? बे कटखौ बानायनाय नुयो । नुयो आरो
बे रंगियाव बांसिन दख'ना मोनो होनाय खोनायो नंगौना नंङाथाय?
बे नंगौ दख'ना फानो बुट बाजै फेसन दोङोना?
औ
बे बांसिनै मुंदांखा आरो रंगियानि ।
बेवहाय आरो बर'नि एक्टर सोरबा दख'ना फानो होनाय
अ कमल कुुमार कमल कुमार नंङा बेनि नामा कमल आरो ।
औ बियो औ बिबोथ' फानबाय थायो? गोदोनिफ्रायनो
औ औ औ हलसेेल द मान दं बिना
औ बेरायबाय ना बेफोर दखानफोराव?
औ बेरायबाय नाथाय बायफेराखै।
माने बिदिखौ मोजां नांङो आरो सोरबा जोंनि मानसिफ्रानो फानोबा आरो जोंनिखौ नंङाबाथ' आरो जों दिहुननायखौ आरो दस्राया फानोबाथाय जों जाम्बासो होनना बुंनांसिगोन आरो गावखौनो।
औ बेथ' नंगौ।
जाय मानसिफ्रा गानानो बिसोरसो जुदि फानोब्ला एसे बोरैबायानो जायो।
जायो औ औ आथिखालावथ' जोंनि ब र' ओ फोरनिख्रुइ माने गुबुन हारिनिखौसो बांसिनै फाननाय नुयो आरो। जोंनि रङियावनो बुंनो थांङोब्ला बर'